औ औ खोनादों।
मा मावदों।
हो?
मा मावगासिनो?
आङो दङ नै ओरैनो जिरायनानै।
ए जेरावबो बेरायनो थांथाराखै नामा?
दं आङो गैया दासान्दि जेरावबो बेरायनो थांनाय जाथाराखै।
नोंसिनिखै जेबो बेरायग्रा जायगा गैया नामा सै?
जोंनिखैथ' बेरायग्रा जायगाया दङ। ओरैनो खाथियावनो दङ जोंहा ओ मोनसे टुरिजिम बेयाव बेरायनो हायो आरो।
अ ओमफाय आरोबाव
आरोबाव खा बेयाव दङ जो जोंहा ओरैनो बेरायग्रा बिबार बागान ओरैनो जिरायसालि न'। गोबां नायथाव ओ मोजां मिथिंगानि जायगाखौ जोङो बेयाव नाय नुहैयो आरो।
ए थांनो मोनो होमबा।
औ।
उम आरो बेलेग दंबावो।
दङ।
अ'
नोंथाङालाय खालामगासिनो दं।
दङ आंबो ओरैनो गोदाव सोराव मोननायखाय अबावबा बेरायग्रा जायगा दंबा बेरायनो थांनो सानदोंमोन आरो।
मालाबाफोर बबेयावबाफोर बेरायहैखांबाय नामा? हेल'। ओ नोंथांनि रायलायनायखौ खोनाफैयाासै आङो। हेलौ।